औ खोनादोंना नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ। औ औ खोनादों दे नोंथां।
खोनादों नोंथां नों आंनिखौ खोनादों ना, औ
गाहाम लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां,
औ नोंनि सि एमबो जासिहरबाय नोंथां औ खोनादों,
आं दा जिरायनानै दं नोंथां,
औ
आ नों
बे संनाय खावनाय बा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा हागोन
नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा? खोनादोंना?